औ नों
खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां औ।
औ औ मा खालामगासिनो?
ए नै न'आवनो दंथ'य नोंथां ओरैनो नोंहालाय ना
आ आंबो नै ओरैनो दंफैयो
अ अ जाखांबाय ओ नोंथां नोंहालाय?
ओ नै जोंहा सङाखैनो दाबो। दा दसे थानानै संनोसै जानोसै आरो दा जेबोथ' खामानिथ' गैखाथ' गैथ'खाला दा
ओहो गैथ'आ नोंथां
अ बिदिब्ला जोंहा माखासे आयदाफोर लानानै सावरायनोसैलाय होनबा नङा नङा होमबा नो
औ उम दे।
बिदिब्ला आरो गोदोनि आरो आथिखालनि आबाद मावनायनि फारागथिफोर बिनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
दे नोथां।
बिदिब्ला ओ सावरायलांसै ना होमबा नोंथां।
औ दे नोंथां उम।
नोंथाङाबथ' मिथिखायो जानांगौ जोंहा गोदोहाय माबोरै आबाद मावोमोन? नाथाय बै आबाद मावनायफोरजोंनो जोंहा आथिखालसिम बोरै बोरै माबोरै गुस्लायबोखो बेफोरखौ एसे एनै नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ।
ओम।
जोंहा गोदोनि समाव आबाद मावनाय होनोब्ला जोंहा माखासे माने गोबां माने ओ गोदोनि आबाद मावनायफ्रा बेलेग रोखोमै मावनायखौ जों नुनो मोनामोन आरोना नाथाय आथिखालाव जोंहा आबाद मावनायखौ जों नायनो था नुनो मोनो जि जोंहा माने माखासे रासायनायरिक मुवाफोर मुलिफोर बाहायाबानो जे जोंहा जोंनि आथिखालनि मावनाय आबाद बैफोर आबादफोर खौ जोङो माने जेबो मिजिं लानानैनो मावनो हानायखौ जों नुनो मोनला आरोना।
औ औ औ।
गोदोनि समाव मावनाय आबादफोरा जाखो जोंहा जेरै मोनसे हा लान्दांखौ बा हाग्रा गोनां हाखौ दान स्रांनानै जोंहा बेखौ लांदां खालामनानै जि खदालजों बा जोंहा मोसौफोरजों हालेवनानै जि आबाद मावो जेरै जोंहा बानलु बिदिनो हालदै हाइजें बा बेफोर बायदिनो जि आबाद मैगं थाइगंफोर मावो बैफोर आबादफोरा जोंहा गोबां माने नख न'आव जाख'लायनो हायिसे जोंहा ओंखारनायखौ जों नुयोमोन आरोना। नाथाय जों फैयै फैयै आथिखालाव जि नुबाय जे जोंहा गोनोखो मुगाजों गोरोबफानानै जि माखासे आबादफोर मावनाय जेरै जोंहा गोदोनि समाव नांगोलजों हालौनानै जोंहा आबाद मावनायखौ जों नुयोमोन। नाथाय जों आथिखालाव जोखो जोंहा बै गोदोनि समाव नांगोलजों हालौनाय जि हा हाखौ जोंहा सानसेयाव जोंहा से बिगा हालौनो हायोमोनबा नांगोल जों गोदोनि समाव
उम।
नाथाय आथिखालाव जों से घन्टायावनो जे जोंहा नै बिगा थाम बिगा गाहाम हालौनो हानाय जि
उम।
हा मोनथाय बेखौ जोङो नुनो मोनसै जेराव आथिखालाव दिहुनजानाय जि जोंहा मेचिन ट्रेक्टर बिदिनो माखासे गुबुन गुबुन मेचिनफोर जेराव बैफोरो जाथे जोंहा माखासे माने हारसिङै मिचिनखौ मा सुबुङा सालायनानै होयोबानो बैफोर खामानिफोरखौ हारसिङैनो मावजोबनायखौ जों नुयो गोदोनि समाव जाहाथे जोंहा मानसिजों लोगोसे मानै जुनार बिदिनो बिनि अनगायैबो माखासे आइजें-आइलाफोरनि गोनांथि दंमोन। फ्राय जोंहा मानसिजों दानि गोनोखो मुगायाव सासे सुबुङानो जि जोंहा सानसे मावोब्ला जोंहा गोबां बेसेबांबा बुरजा आबाद मावनो हानाय हाखौ खौ जोङो लान्दां खालामनानै गुरै खालामनो हानायखौ जों नुनो मोनसै आरोना। जेराव गोदोनि समाव जोंहा आबाद मावनोब्ला गिबि-गिबियाव जोंहा सिखाजों दानस्रां गोनांगौ जायोमोन नाथाय गोदोनि समाव बैफोर माने सिखाफोरजों दानस्रांनानैनो जों आबादफोरखौ मावनायनि नाथाय आथिखालाव जों बेफोर बायदि जेबो गोनांथियानो गैला होननानै बुंनांसिगोन। जेसेबांखि गेदेर हाग्रायानो जाया मानोे जोंहा जि ट्रेक्टर गोदान गोदान मुगाजों गोरोबफानानै मावनाय आबादफोराव जों ट्रेक्टर हालेवनायखौ नुयो। बे ट्रेक्टरानो जेसेबांखि गिदिर हाग्रा जाया मानो बे खेनसे हालेवगासेयावनो जोंहा बै हाग्राया खेनसेयावनो समान जालांनानै हा ओंखारखायो आरोना जेराव जोंहा बेखौ खेननै हालेव खेनथामसे हालौवोब्लानो जि जोंहा जि आबाद मावनो गोसो बै आबादखौ जोङो मावनो हानायखौ जों नुनो मोनो।
उम
बेबायदियैनो जोंहा गोबां माने बायदिसिना आबाद फोर मावनायखौ नुयोमोन गोदोनि समाव जोंहा एसेबां मानि आथिखालाव जि मावनाय आबादफोर बेफोरबायदि आबादफोरखौ जों गोदोनि समाव एसेबां नुवाबो जानो हागौमोन बान नुखायानोमोन आरो बांसिन।
ओं
हालदै हाइजें बा जोंहा बिदिनो माखासे गयफोरनि आबादफोर बेफोरबायदि आबादफोर खौ मावनायखौ नुयोब्लाबो जोंहा गोदोनि मावनाय आबाद नाथाय आथिखालाव बैफोरबायदि बानलु जि जोंहा माखासे आबादफोर मावनाय बेफोरखौ जों गोदान रोखोमै मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
उम उम उम
गोदोनि समाव जाहाथे जोंहा बैफोरखौ हाग्राखौ दानस्रांनानै जि जोंहा बानलुफोर गायनोबा हालदैफोर गायनोबा बेखौ हाखौ बुरै खालामनानैनो जोंहा बेयावनो बाहायनायखौ नुयोमोन आर ना नाथाय जोंहा आथिखालाव जि आबाद मावनाय बैफोरखौ जों नु यो जे जोंहा गोदान मुगाजों गोरोबफानानै जि गोनोखो मुगाजों दिहुनजानाय जि माखासे मुवा बेसादफोर बैफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो ना। मानो होनोब्ला जोंहा आथिखालाव जि आबाद मावो बैफोर आबाद फ्रा जानला मोनलाहै जोंहा इसेबां मोजां जानायखौ जों नुनो मोनला जेराव जोंहा बे माने गोनोखो मुगाजों दिहुनजानाय जि माखासे रासायनारि हासार हासार फोर बा माखासे मुलिफोर बैफोरखौ बाहाया जोंहा माखासे आबादफ्रानो माने आथिखालाव मोजां रोखोमै जानायखौ जों नुनो थांलिया आरोना मानो होनोब्ला जोंहा जेसेबांखिनि गोनोखो मुगाजों दिहुनजानाय जि मेसिन बा माखासे बिथिङाव दिहुनजानाय जे हासार बायदिसिनाफोरखौ बाहायबोदों। एसेबांनो जोंहा जोंनि गोदोनि समनि हासार गोनां हाफोर बेफोरो जोङो माने थैबोनो हमनायखौ जों नुदों आरो ना जेराव जोंहा जि आबादफोरा गोदोनि समाव फोबानो जि गायबानो जायोमोन बैफोर बायदि आबादफोरा जोंहा आथिखालाव इसिबां मोजां आबदा लासेयावबो जों बेफोरखौ जेबो रासायनारि मुवा हासार बाहायाला जों फोथांनो हानाया गोब्राबसै आरोना
औ औ उम
बिदिब्ला नोंथाङा एसे एनै गोदोनि आरो आथिखालनि मावनाय आबाद फोराव माबोरै फारागथि नुजादों बेखौ फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ दे खोन्था दे औ उम आबाद आबादानोथ' जोंनि बर'फोरनि थांना थानायनि गुदि राहा जायो होनबा नङा नोंथां
नंगौ नंगौ
दा सिगांनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनाय गोबां पार्क रायलाय सोलाय सोल' सोलायबाय
थावै
सिगां सुबुं अनजिमाया एसेल'मोन आबादफोरा मानि हादानो सफैनाय बायदिसो जायोमोन आरो माव माब्लाबो हाफोर गोबाव गोबाव जिरायनो मोनोमोन हाग्रा बंग्रा खोब जाना थायोमोन बेवहाय
हाग्रा थागोन हाग्रायावहाय बेयाव खानस्रि खि थागोन खान स्रि खियाथ' हासार जायो आबादनि थाखाय मोजांनो
नंगौ
हाग्राफोरखौ सिखाफोरजों दानस्रांनानैहाय रानबा सावगोन सावखांनायनि उनावहाय नांगालफोरजोंनो हालेवगोन आरो दानि बादिथ' बिदि ट्रेक्टरफोर बा मेसिनफोर बिदि गैखायामोन सिगांनि समाव आरो बिदि आथिखाल बादि हाग्रा थैनायनि बिदि मुलि बो बाहायामोन गैखायामोननो
नंगौ
सिखाफोरजोंसो एवस्रांनानैहाय बेखौहाय बा खदालफोरजों मुरा थानायफोरखौ जावखुनानै आबाद फोयोमोन आरो आबादफोराबो जायोमोन गोबांनो मानोना मानो होनबा दानि बादि बिदि मोनसे आबाद दिखांखांनायनि उनावनो ग्रोब मोनसे बिदि आबाद मावफिनामोन आरो हाया माने जिरायनानै गोबां गोबाव गोबावजोंसो मावनानै जायोमोन नालाय आबादफोराबो जायोमोन आरो दा आथिखालाव सुबुं अनजिमायाबो बांबाय हाफोरा थोला मानसि फोरा बांबाय बोसोरै बेयावनो बेयावनो आबाद मावनानै थानाय जायो आरो दा आथिखालाव बाहायनाय जायो हासार रासायनारि हासार बेफोरो हाफोरखौनो फोथैजोबबाय माने सुनायबा बे हास्राव हाफ्रानो लोदथेनाय बादिनो बोरैबानो सुनै सुनै थार मानि जोंनिजोंथ जायगा जायगा एखेबारे दैजोंबो मोजाङैनो माबा खाला आरो बोरैबा हास्राव फ्राव फ्राव प्रस' जाजोबखासै हाफोरा थैबाय आरो माने थैनाय बादि जाबाय
दा बेफोर बेफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों हायाव थानाय माखासे एम्फौ एनला खानस्रिफोर बेफोर थैबाय गोमालांबाय हासार गैया जाबाय बिसोरो आरो आथिखालावथ आबाद फैयिनि सिगां बा फोखांनानैबो मुलि बाहायो हाग्रा थैनायनि बेफोरबो माखासे हायाव थानाय हायाव थानाय माखासे फिसा फिसा जिब माबाफोरखौ जिबफोरखौ बुथारबाय बेफोरबो आथिखालनि मोनसे गाज्रि खहा आरो आबाद मावनायनि सिगां
औ
समाव मावोमोन एसेल' सिगांनि सुबुंफोराबो हर ससेयावनो ओंखारनानैहाय हालजोंनो नांगोलजोंनो मावोमोन आरो ज' ज' गोबांनो आथिखालनि बादि बिदि गोदानै दिहुनजानाय ट्रेक्टरफोरजों गोबां गोबां बुरजा बुर जा बिदि गोबां मावनायबो नुआमोन। बिसोरो दानाथ' मा ट्रेक्टरफोरजों आफोरावहाय आबाद मावबो हाथरफोरानो थाला सिगांथ हाथरथ ओंखारोमोन मै होयोमोन। आरो हाथर ओंखारोब्ला दैख्रुबोमोन सिरिसे। देख्रुब लायनानै हायसो फैयोमोन आरो दानाथ बिदि देख्रुबनांलाबो गैबावला ओ होनजासिगो बिदि हाथर देख्रु देख्रुबग्राफोरा।
नोंगौ।
दा उम हालौवोब्लाबो माने ट्रेक्टरफोरजों हालौवोब्लाबो जायगा जायगा हाफोरानो हाबनो नागिरा मोजां हो बाहा सोरबा मोजां हालोवा बिदि जायो आरो। सिगां नांगालजों हालौबाबो नांगोल हालौवनाय समाव मानि गोथौ गोथौ हाबोमोन आरो नांगोलफोरा आबादफोराबो जायोमोन।
दा गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनाय होनोब्ला जोंहा हालौजेननायनिफ्राय लानानै फोनाय ओरै दैखांनायसिम गोबां फाराग नुबाय आरो आबार फोनायनिफ्राय लानानै ओरै दिखांनायसिम। दिखां खांनायनि उनाव थ' फानहर बिसिम गोबां सोलायनाय नुबाय आरो आबादफोराबो खम जासै गोबांनो।
औ
बेफोरखौ मोननो थाखाय बिसोरो दा आथिखालाव मोननाय बे माखासे गभर्नमेन्टफोरनि हासार ओरै रासायनिक गोनां बेफोरखौनो बाहायसै आरो। आबाद दैखांनो थाखाय सिगांनि समावथ' बाहायामोन। बा गोबां सोलाय सोल' नुजाबाय होमबख ना नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ ओ। होमबा दिनै जाथ'बाय नामा नोंथां?
औ जाथारसिगोन दे नोंथां जोंहा सावरायनायाबो गोबाव सम जाबाय नालाय एसे।
औ औ दे नोंथां औ दे उम दे उम औ दे ओं।